खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
मोनाबिलि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम। गोसो गोरबोजों जासिहरनाय थाबाय।
बरायनाय थाबाय।
अ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम होननानै सावरायफानो हागोन नामा?
हागोन मानो हाया जानो।
आ बिदिब्ला जोङो जोंनि आ जि बर'फोरनि जि जोंनि हारिमु बर' हारिनि हारिमु आरो बेखौ फोथां नायनि राहा बेनि सोमोन्दैनो दसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां? दा हा हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ होनो हायो जेरै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दा मनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि बिथिंजों जोङो बायदि बिथिंजों मोनसे हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनाय होनायजों लोगोसे फोथांनानै लाखि नो हायो।
हायो।
थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो माने जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि सासे आइजोआ माने लांगा दख'ना गाननानै बा अग्रं दख'ना गाननानै गस्ला ब्लाउस गाननानै आर'नाइ फालि लायोब्लानो बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि ओ सासे आइजो होननानै बेखौ मुलुगनाङैनो सिनायो। बेबायदियैनो जोङो गाननाय जोमनायजोंबो जोंनि हारिनि हारिमु जोङो लाखिनो हायो आ आरननाया जाबाय जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि दिनैनि स' मबा आथिखालनि समाव आर'नाइखौ मुगनाङैनो मोनथियो जे बे आर'नाइ फालिया बर' हारिनि मोनसे ओ सिनायथि जाय आर' फालिखौ लायोब्लानो एबा जाय आर'नाइ फालिखौ नुयोब्लानो बर' हारिनि सिनायथि होननानै दिनै मुलुगनाङैनो मोनथिनाय बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो माने गाननाय जोम नायजोंबो जोंनि हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे फोथांनानै लाखिनो हायो। जेरैहाय बेनि अनगायैबो जोङो मोसानाय बे मोसानाय मुसुरनायजों जोङो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे सिनायथि होनो हायो।
हायो।
जेरैहाय बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानाय होननानै बुङोब्लानो मुलुगनााङैनो मोनसे बेखौनो जे बियो मोनसे बर' हारिनि मोनसे सिनायथिजों लोगोसे बियो बर' हारिनि मोनसे मोसानाय बेबायदि जोङो माने मोसानायजोंबो सिनायथिखौ होनो हायो। जेरैहाय- जोंहा ओ मोसानाय होनना बुङोब्ला खेराइ दङ बेबायदि खेराइफोरखौ जोङो जेरैहाय बाथौ फुजायाव बायदि फेस्टिभेलफोराव बायदि प्रग्रामफोराव बायदि फांसनफोराव जोङो खेराइफोरखौ मोसानाय जायो। बे खेराइयाव जोंहा बेवहाय जोङो ना ना हमनाय मोसानाय जाग्रा फाग्लाया बिहाम जो मुंलिखौ नागिरनानै फैनानै मोसानाय बेबायदिनो जों दावस्रि देलाय मोसानाय बेबायदि बायदि जों खेराइ मोसानायखौ माने मुं होनानानै जादों मुं होनाय जादों। बेबायदि खेराइ मोसानायजोंबो जोङो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ लाखिनायजों बे आरिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हायो।
हायो नोंथां।
दा जोंहा जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा खायसे खायसे जानाय लोंनाय फोरा जोङा जि आइ टेगबो मोनलाय लांबाय गोजौ थाखोआव दा जिहेथु जि आइ टेग होनना बुङोब्ला जोंहा ओ अनलाजों दाउ सबाइजों साम' ना जों अमा मैथाजों ना बायदि मैगं थाइगं मैगं -थाइगं जोंहा बर' हारियाव माने दोरोङारि मेगं थाइखौ होननानै बुंनाय जायो बेबायदि दोरो मैगं थाइगंनि जोहैबो जोङो गावनि हारिनि हारिमुखौ जोङो सिनायथि होनो हायो जेरैहाय साम'खौ होबाय दा साम'खौ जों बर' हारिफोरा जायो बर' हारिफोरा साम'जों स मैगं संनानै जायो बा सा साम'आ बर' हारिनि मोनसे मैगं होननानै गोबां माने हारिनि सुबुं गोबां हारिनि सुबुंफोराबो माने मोनथिनानै मोनो। बेबायदिनो जोंनि मावनाय दांनाय मावनाय दांनायाबो जोंनि हारिनि हारिमुखौ ला खियो जेरैहाय दैज्लां समाव जोंनि माइ आबाद मावनाय दुब्लि फोथाराव जोङो ज' ज' जयै सावरि बादारि जानाय ज' ज' खोथिया फुनाय माइ माइ गायनाय आलि दाननाय बायदि खामानिखौ मावनानैबो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ ओ लाखिनो हायो एबा सिनायथि होनो हायो। दा हारिनि हारिमुखौ लाखिनाय समाव जोंहा बैसागो बोथोरावबो जोङो जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेर्जा लानानै ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय खौसेै रंजायो मोसायो खाम, जथा, सिफुं, सेर्जा दामनानै जोङो ग्रोम ग्रोम रंजायो बागुरुम्बा मोसायो बायदिसि सिना मोसानानै जोङो माने जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो लाखिनो हायो।
हायो नोंथां।
दा जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो बायदि बिथिं बिथिंजों जोङो लाखिगासिनो दङ सिनायथिनि होगासिनो दङ बा फोथांनानै लागि लाखिगासिनो दङ जेरैहाय बैसागो बोथोरावो बैसागो बोथोराव जोङो खौसेयैनो जोंहा रंजानायनि मोनसे बैसागो बोथोरा फोरबो बे बैसागो बोथोराव जोङो माने जोंनि आइजोफोराबो गोमो गाबनि लांगा दख'ना गाननानै गोजा गाबनि ब्लाउस गाननानै आरो आर फालि लानानै आर'नाइ फालिखौ जानजियाव खाफानानै जोंङो हायलालाय हुइलालाय मोसायो आरो। बफोर मोसानायानो जोंनि हारिनि मोनसे हारिमु।
औ।
आरो आरो बावैसो सिगां थांनाय बोसोराव नैरोजा नैजिबा इं मायथायाव जोंहा मुलुगनि नाङैनो मोनसे सोगोमसारनाय मोनसे बागुरुम्बानि मोनसे मोसानाय जादोंमोन जाय मोसानायखौ खौ जाय मोसानायखौ जोंनि आसामनिनो गुवाहाटि नोगोरमायाव खालामनाय जादोंमोन। एबा बे मोसानायनि प्रग्रामखौ गुवाहाटि नोगोरमायाव खालामनाय जादोंमोन आरो बै गुम्बा मोसानायाव खमैबो जि रोजानिख्रुइबो बांसिन मोसाखावरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बे जि रोजानिबो बांसिन मोसाखावरिफोरा बाहागो लानानै जि बागुरुम्बा मोसानाय दोहौ। बे बागुरुम्बा मोसानाया मुलुगनाङैनो गोसारदोंमोन आरो। जोंनि हादोरनि गुबुन गुबुन हादोराव जेरैहाय चाइनायावो बा इणड'सिनिया बा बायदिसिना थाइलेण्ड बायदि बायदि माने हादोरो फोरावबो जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानायखौ नुनानै सांखिखांदोंमोन एबा बाख्नायदोंमोन बेबादिनो बै मोनसे जोंनि बागुरुम्बा दोहौआबो जोंनि हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनायाव जोबोर गो गोख्रोङैनो मोनसे माने बाहागो लानाय एबा गो बो बहुद गोख्रोङैनो मोनसे प्रग्राम खालामनानै जोंनि हारिनि हारिमुखौ गोसार होदोंमोन एबा मोसानायखौओ होदोंमोन।
औ।
दा बेबादिनो मुलुगाव मुलुगाव दिनै जोंनि हारिनि हारिमुफोरा गोसारनो हमबाय जेरैहाय जोंनि जानाय लोंनाया गोसि सारनो हमबाय जोंनि गाननाय जोमनाया गोसारनो हमबाय जोंनि मोसानाय मुसुरनाया गोसा सारनो हमबाय बेबायदिनो माने दिनैनि समाव बा आथिखालनि समाव जोंनि जोंनि हारिमुखौ माने लानानै जोबोद जोबोर माने दावगासारनाय एबा फोसावनाय मोनसे हाबाफारिया दिनैसिम जागासिनो दङ आरो। बेबायदियैनो जोंनि बे हारिनि हारिमुवा गोसारलांगासिनो दङ दा आं आंनिफ्राय आं नोंथांनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होनो नागिरदों फंनैसो सों सोंथि सोंनो नागिरदों आथिखालनि समाव जोङो बैसागो मोसानायाव गोदो गोदाय समनिफ्राय जों बैसागो मोसानायाव जोङो खाम जथा सिफुं सेर जा लानानै लांगा गोमो गानानै आर'नाइ फालि लानानै जोङो मोसा योमोन रंजायोमोन ज'था दामोमोन जथा दामोमोन ग्रोम गामिखौ गोमसार होयोमोन बेबायदिनो जों अनलायनानै संसार जायोमोन अनलायनाय मोजां मोन नाय बेबायदिनो जों अरायबो आलो गोजोन नाथाय आथिखालनि समावो बेनि आलादा जाय गोदोनि समाव जों खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै मोसायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव माने खायसे सुबुंफोरखौ जोङो।
औ।
सुबुंफोरखौ जोङो दामग्रा इलेकट्रनिक आगजु जेरैहाय नोङो इले नि आगजुजों दानग्रा जेरैहाय उभान बे बायदिसिना माने दामजु दामनानै जोङो माने मोस सानायखौ नुनो मोनो नाथाय बेबायदि इलेक्ट्रनिक दामजुजों दामोब्लाथ' जोङो बेवहाय माने खाम जथा सिफुं सेरजाखौ जों बाहायनाय जाया जों माने बै दामग्रा दामजुजोंसो बाहायनाय जायो दा होनना बुङोब्ला जोंङो बफोर जुदि जोंनिया बर'नि हारिनि हारिमु दामजुखौ जुदि नागारना दोन्नानै एसे साइदखव दोननानै जुदि जोङो जुदि बेबायदि देक टेकजों जुदि मोसायोब्ला जोंनि हारिमुा बहा थानो नङा होमबा नोंथां बेथ जोंनि हारिनि खहा गोनां होननानै बुंनांगोन। दा नोंथाङाबो नोंथाङाबो बिनि फंनैसो माबाफोर बुंगोन नामा जाय बिथांमोनानोखि दिनैनि दिनाव जे इलिक्ट्रिकनि दामग्रा दाम खो जों दामनानै बिनि सायाव नोंथाङावनो फंनैसो माबाफोर बिदिन्थि लाखिगोन नामा नोंथां?
औ लाखिगोन नोंथां।
औ औ।
जेब्ला जों उन्दै समाव नुबोदों ओ बैसागु मोसानाय। जेरैहाय थरसा दामनानै खाम दामनानै जोङो उन्दै समावबो ओ जेरै जोङो मोसानाय प्रेग टिस खालामो ओ गावबा गावनि बारि सिं सिं थानानै बै उन्दै समाव बैफोरनो जोंनि ओ बर' हारिनि मोनफा ओ फोरबोमोन। जोंनि ओ रंजाथाइमोन दा बाव ओ दा फैयै फैयै बिदिनो दा जुगाव गोदानै रंजानाय फोरबोआ आलादा जाबाय। गोदोनि गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग जाबाय। ओ। आंनि बायदिब्ला ओ गोदोनि समाव मोजाङैनो गाजा गोमजायै ओ बैसागो फोरबोखौ खुंबोयोमोन। बोराइ बेन्थ' गथाय गथ' गथाय गासिबो मोजाङैनो गाजा गोमजायै थरखा, खाम, सिफुं, जथा लानानै ओ फोरबोखौ खुंबोयोमोन। आरो ओ दानिया मा ओ एसे खम जालांनो हमनाय ओ खम जालांनाय बायदि मोनदों आङो। मानो होनबा गोबां सोलायबाय ओ गोबाङानो ओ। ओइ। मोब्लिब मोब्लिबजों दामनाय देग बायदिसिनाजोंसो दामनानै मोसानो हमनो हमलांबाय। ओ बेयावनो जोंनि हारिया गोमालांनोबो हमदों। ओ बर' औ हारिनि हारिमुवा ओ गोमालांनो हमदों आरो बेखौनो आङो नोंथांनिसिम ओ फोरमायनो था
नंगौ नोंथां ओ नोंथांङा आंनो जिखिनि फोरमायनानै होबाय नों बिथाङा जेरैहाय आथिखालनि समाव जि ओ खाम, जथा, सिफ खौ सेरजाफोरखौ बाहायालाफासिनो ओ इलेक्ट्रनिक दामग्रा दामजु बेफोर खौ लानानै जि मोसानाय बेफोरोखौ जुदि मोसायोब्ला ओ जोंनि हारि हारिमुवा बहा थागोन बा गोमालांगोन बेनि नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होबाय थारैनो ओ नोंथाङा फोरमायनानै होनायखौ खोनासंनानै आङो जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनि जिखिनि बुंनाय बाथ्रा बेयो गासैबो सैथो होननानै बुंनांगोन नंगौ नोंथां जोङो जोंनि हारिनि हारिमु खौ लाखिनोब्ला जोङो बायदिसिना बेबायदि इलेक्ट्रनिकनि दामग्रा दामजुफोर खौ जोगारनानै एबा जानगाराव दोननानै जोङो जोंनि हारिनि हारि। ओ जोंनि हारिनिनो दामग्रा दामजु जेरैहाय खाम, सिफुं, जथा सेरजाफोरखौ लानानै जोङो मोसानांगोन एबा रंजानांगोन। खायसे खायसे प्रग्रामफोराव थाङोब्ला जोङो। बैफोराव जोंखौ जुदि मोसानो लेंहरोबा एबा मोसानो हांख्रायोबा जोङो बैफोर जा जायगायाव थांनानै जोङो गुबुन हारिनि सिगाङावबो दिन्थिनो हानांगोन जे जोङो खाम दाम खामजों लोगोसे सेरजा, जथा, सिफुं, ओ जाबस्रिं बायदिसिना ग्रोममा दामनानै जोंनि गाननाय ट्रेदिसनेल द्रेस बा लांगा दख ना आर'नाइ फालि हौवाफोराबो गोथां गाबनि गामसा आर'नाइ फालि बायदि फोरखौ लानानै जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ दामग्रा आगजुफोरजों जुदि दामनानै मोसा योब्ला हयथ' गुबुन हारिनि बिथांमोना नुनानै हयथ' सोमोनांगोन आरो जोंनि मोसानायखौ जोबोर मोजां मोनगोन एबा बाख्नायगोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगोन आरो हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखियोब्ला जोङो जोंनि बेबायदि हारिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बायदिसिना आगजुफोरखौबा बायदिसिना द्रेस बायदिसिना द्रेस फोरखौ जोङो जाव दोननो मोननाय नङा नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि बेबायदि जुदि जोङो बेबायदि दामग्रा दामजुफोरखौ जोंनि हारिनि हारिमु बा हारिनि सिनस्रि होननानै बुंनांगोन जों जायखौ नङा होमबा बेबायदि जुदि जों दामजुफोरखौ जुदि जानगाराव दोन्नानै जोङो जुदि गुबुन माने बेबायदि गु बुन बायदिसिना आगजुफोरखौ जों बाहायोबा हयथ' बियो जोंनि गोनां जागोन आरो उननि समाव उननि समाव जोङो हारिनि हारिमुवा गोमालांनोबो हागौ। आरो उननि जोलैसाफोरा उननि जोलैसाफोरा जि उन्दै उन्दै गथ' बा उननि जोलैसा ओ बिथां फोराबो माने जोंनि बे हारिनि हारिमु दामजु बायदिसिनाफोरखौ मोनथिनाय नङाबो जानो हागौ एबा सिनायनाय होननाय नङाबो जानो हागौ बेखायनो जों बेबायदिनि समाव जोङो सांग्रां जानो नांगोन जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो साननानै जोंनि हारिनि हारिमु खौ जोङो लाखिनो लाखिनायनि मोनसे थांखिजों जोङो अरायबो माने दावगालांनो नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आरोबाव फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन।
औ औ बुंजागोन नोंथां।
दा जोंनि हारिनि हारिमुवा
गोमालांनो नागिरनायखायनो जों बर' हारिया मा खालामदों दा गोदानै मा खालामदों जों जायखौ बैसागो फोरबोआ जोबखांनायनि उनाव मा खालामो जोंनि बर' हारिया